हेलौ।
हेल'।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिन दं नोंथां
औ नोंथां आङो दायो ओरैनो दङ जिरायनानै।
औ
नोंथाङा औ नोंथां जाखांबाय।
औ नै दंङ आंबो ओरैनो जाखांनानै आंबो
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां।
ओंख्रियाथ' जोंना दालिसोमोन नोंथां।
ओं
नोंथांमोनालाय
औ जोंनाबो आलुसोमोन नोंथां
औ। बिदिब्ला नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला ओरैनो दङ ब्ला आंङो मोनसे आयदानि सायाव रायलाय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ फ्रि दं रायज्लायनो हागोन नोंथां।
उम बिदिब्ला आंङो आयदाखौ फोरमायनानै होनि नोंथां।
औ औ दे।
आयदाया जाहैबाय जोंनि जेनेबा बर' समाजाव
औ।
ओ थालिरखौ लानानै गोबां थालिरखौ गोबां खामानियावनो बाहायनाय नुनो मोनो नङा बा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ बेनि थाख बेखौनो थालिरखौनो लानानै मोनसे थालिरखौनो आयदा हिसाबै लानानै बिनि सायावनो गुवारै रायलायलांनो होननानै आंङो सानदों आरोना नोंथां।
औ रालायनो हागोन।
औ औ।
ओ थालिर दाथ' जेनेबा बो जोंनि बर' समाजाव गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनखायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो औ जेनेबा जों थालिरखौ गोदो - गोदाय जेनेबा जों जोंनि से जोंनि समाजावथ' धोरोम होनबा बाथौआनो जों बुंनो हायो ना नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा बाथौ फोर फुजा होनायफोरावबो जोङो थालिरखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ जेरै फुजा होनायाव जोंङो थालिरनि लाइजौ नंङा होमबा
औ थालिरनि लाइजौ लाइजौ लाइ आरो दालाइजौ लायबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो जों जों बे थालिरखौ जेनेबा थालिरनि फिथाइ खौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो।
औ औ
औ ओमफाय आरो थालेर बिनिफ्राय आरो थालिरखौ जोङो जानाय हिसाबावबो बाहायनो हायो। फिथायानो जा औ फिथाइानो जा जेनेबा थालिर दंफां दं-दंफाङानो जेनेबा थालिर दंफांखौ जिरनानै जिहुथे लासावहाय जिरै जिरै जिरनानै सिंनि गोरलै
औ
एव गोरलैखौ जेनेबा थालिर फस्ला होनो जोंनि बर'आवहाय औ थालिर फसला खौ जोङो जायो बर'फोरा औ ओमफाय आरो जोंङो थालिरखौ गोदो गोदाय जेनेबा हाबा एरिफ्रावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
ओं नंगौ नोंथां गोदोथ' जेनेबा जोंनाव बिदि दिसपजेल वान टाइम बिदि थोरसिफोर गैयानोमोन नंङा होमबा नोंथां बेयाव जोङो ओंखाम जानायावबो बै थालिरनि बिखं बै माबाखौ जिरनानै बे बिखंङावनो जानाय नुनो मोनोमोन आरोना
औ औ औ जों जोंनि जे औ नोंथां
आरो ओ मा होनो जोङो बे थालिरनि बिलाइ खौबो जेनेबा सायनासालि बानायनायफ्राव खोबनाय बा औ
दानि जुग दानि जुग बायदि गोदोनियाथ' जेनेबा सि स्क्रिन बिदि थ स्क्रिन सोंनायफोरबो इसिबां मानि ओंखारखायाखैमोन
औ नंगौ
औ दानियावसो ओ बिजिनेस बायदि जों स्क्रिनफोरखौ
औ बाराहा
औ खों बारहा इदि खोंनायखौ नुनो मोनो गोदोथ' बिदि बारा हरनाय फोरबोथ' गैखायामोन बिनिखायनो थालेरनि बै जिहेतु ओ
बिलाइ
बिलाइ बिलाइफोरखौनो जेनेबा उखुम सायावहाय खोबथेन खोब नाय जायोमोन आरो गोदो।
उम उम
औ आरो औ गेसफोरबोथ' गैया बेफोरखौनो गोदो थालेरनि बिगुरफोरखौनो इफोरावनो जानाय जायोमोन गोदो हाबाफोराव हाबा फोरबो नङा जिहेतु जोंनि बर' समाजावहाय फोरबो फोरबो फोर्बो फोरबो खुंनाय जायोमोन नालाय जेनेबा ओंखाम गोरलै
फोरावबो जोङो औ बे थालेरनि बिगुर थालेरनि बिगुरखौनो थोरसि हिसाबै होननांसिगोन
औ नोंगौ
बि हिसाबै जोङो बेयावनो जानाय जायोमोन आरो। जानाय जा बिफोरखौ गोदोनिफ्राय नुबोयोमोन दाथ' बेफो दानि जुगावथ' बेफोरखौ बाहायनाय दालायजों माने नाथाय गोदोनि जुगाव बेफोरनो बाहायोमोन बे बेखौनो नुनो मोनबोयोमोन जोङो
नोंगौ नोंगौ
औ
आरो बिदिनो जोङो थालिर फस्लाखौ मा माजों जानाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थालिर फस्लाखौ जोङो अमा फोरजों जानाय जायो अमा दाउ जिहेथु जों औ बर'फोरा अमाफोरखौनो जानो मोजां मोनखायो बेफोर अमा अमाजों थालिर फस्ला जानाय जायो औ।
बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला गोदोनि समाव थालिरनि जि बाहायनाय आरो आथिखालनि थालिरनि जि माबानाय बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा आथिखालाव थालेरखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो बिजनेस लाइनथिंसो खारबाय नङा होमबा बेयो मोजां ना मोजां नङा नोंथांनि बायदिब्ला?
आंनि बायदिबा गोदोनियानो मोजां गोदोनियानो मोजांमोन दानि बिजनेस मोजां गाज्रिबो गाज्रिद्रायबो बुंनो हानो हाया मानोना संसार जानाय यावहाय गोबां थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो नालाय बेनिखायनो भिजनेस खारनायाबो बाराद्राय गाज्रिबो नङा नंनाया अब्लाबो गोदो
औ औ
औ गोदो गोदायनि समावहाय जेनेबा बेफोर इसिबां मानि इदिबो माने बेमार आजारबो जोङो बेफोरजोंनो जा जायोबा बेमार आजारफोरखौबो जानाय नुनो मोनामोन दानि जुगाव आरो
बेले केमिकेल बायदिसिना होनानै बानायनायखौ नुनो मोनो बेफ्राव जायोब्ला जोङो देहाफोरनिया बो खहा जायो
आथिखालाव बिजनेस लाइनाव खारनाय लोगो लोगो जोंनिया थालिराबो बेराद बेजाल जाबाय नङा होमबा? गोदो जोंना न'क नो न'खरावनो थायनानै न'निफ्रायनो मोनफ्रुनाय आराम गोथाव मोन मोफ्रुनाय बिदि फिथाइखौ मोनजायोमोन नाथाय आथिखालाव मा निया मेडिसिन होनाय नोङो गोथां गोथां खानानै दैयाव मोनसे केमिकेल लगायसिगोन बे खौ नोङो दैयाव सोमब्र'नाय लोगो लोगो हरसेयावनो गोमोन महर जानानै थानाय नङा होमबा? बेफोरखौ जाबा जोंनि देहाया बेसे खहा जाथाव
खहा औ।
होम आरो बेनो गिनो गोनां आरो जों गोदो थालिरफोरखौ औ थालिरफोरखौ जोङो गोदो माखासे बेमार फोरावबो माने जा नुनो मोनोमोन नोंथां मिथिगौना नोंथाङा बेराम फाहामोमोन बियो
बेरामखौथ' आं मिथि-मिथिला नोंथां
अ माबा खिख'नो खनो हायै जाबा थालिर आथिया जानांगौ होननाय बिदि खोनायोमोन आरो आङो
अ अ अ नंगौ नंगौ खोमा नोंथां गोदोफोरथ' ओगो आरोस जों माने डाक्टर एरिफोरबोथ' गैखायामोन बारा एसिबां
लेखा एरि फरायनाय डाक्टरफोरबो खाथि खालायावथ' एसे नागिरब्रबनानै मोनखाया हायामोन दानि जुगनि बायदि औ
आरो जोंना बर'फोरना मोनस बेे आंगोथार मुवाया मा थालिरनिफ्राय मोननाया खारै नङा होम्बा
खारै औ
बर'फ्राथ' गोदो थावखौनो बाहायामोन नङा होमबा बांसिन होनानो खारै बे खारैखौ अबे थालिरनिया खारैया बांसिन मोजांसिन होननानै नोंथाङा मिथियो।
अ आं मिथिनाय बायदियानोथ' खारदैया बे थालिर थालिराथ' गोबां रोखोमनि थायोना थालिर सिनि साम्फा थालिर आथिया बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि थायो आं मिथिनाया जाहैबाय थालिर सिनि साम्फानि बै मा होनो मादा मादाखौ एसे खारासिन जायो होननानै आं मिथियो आरोना
अ
औ
दे नोंथां बिदिब्ला जोंना दोनै थालिरनि राय्लायनाया एसेयावनो जोबथ'बाय समाबो जाद औ बिदिब्ला उननिया उनफोराव माबा मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों फिन लोगो मोनलायफिनसिगोन
औ नोंथां दे
औ दे
औ